हेलौ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा फ्रि दंमोन नामा?
औ नोंथां आं दायो ओरैनो दङ।
औ नोंथाङा जुदि फ्रि दंब्ला आं ओरैनो ओ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआव मा डिपरेन्ट जाखो सोलायलांनो हमखो ना माखो ओ बेफोरनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायगौमोन आरो ना।
अ हागोन दे नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला नोंथां आं एसे फोरमायलांना होनि ना नोंथां औ हेलौ
औ जा गोनदे नोंथां।
औ औ। ओ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु होनबथ' नोंथां जों बयबो मिथियोना नोंथां? ओ गोबां सोलायलांनो हमबाय आरोना औ। औ औ। ओ गोबां ओ दानि बिथोरावथ' गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुआव गोबां सोलायलांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
हा
नोंथाङा गोदोनि बैसागु होनोब्ला जोंनियावथ' गोदोहाय गोबां नेमखान्थिफोर थायोमोन आरोना
औ नौंगौ नोंथां सोलायलांनो हमबाय
औ औ ओ दानि दानि गोदान बैसागुल' जों नुनो मोनो जे गोदोनि बायदि नेमखान्थिफ्रानो गैलिया माथो अ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ औ
माने सिगांनियाथ' माने बिराद गाजा गोमजायै जायोमोन जेनेब्ला खाम सि फुं जथा सेरजा बिदि लानानै गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो खनसेबारावनो ओंखारलायनानै गामि गामि ओ नखर नखर हाबनानै मोसाथिङो मायो माने फुरा बर'नि मोनसे नेमखान्थिखौ लानानै सोलियोमोन आरोना गोदोनिया नाथाय दायो आथिखालाव जोङो नु-नुनो मोनो जे माने ओ बक्सफोर लानानै बा दि जे दामग्रा बेफोरबादि आगजुफोरखौ लानानै माने ओ बेरायथिंनायखौ नुनो मोनसै नखर नखर हाबनायखौ नुनो मोनोसै आरोना दा बेफोरबायसा माने फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना गोदोनिया दानि कम्पेयार खालामोब्ला ओमफ्राय माने गोदोनि दिनाव लोंनायफोरा एसे बारा जायोमोन आरोना खिन्थु आथिखालावबो लोङो लोङा नङा अब्लाबो माने गोदोनि बादि एसां इदि जौ ओ जौदोनो माने अरायसम थाबाय थाग्रा बिदि नंला आरोना आथिखालनि जुगा सोलायबोबाय नालाय माने बयबो सुबुङा एसे बुजिनो हाग्रा जाबाय जे जौआ जोंनि देहानि थाखाय खहा खालामो ओ मोजां माने मोजाङै लाखिया जोंनि देहाखौ जायनि थाखाय जौ लोंनायनि ओ हारा एसे खमायबोनो हमदों जाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजांबो आरो ओमफ्राय बिदिनो माने बो गोदोनि आं आंबोथ' एसां मिथिया अब्लाबो गोदोनि बैसागु खुंनाया एसे ओ दिनफोरा माने बारा जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बैसागु खुंनायनि साना बा दिना एसे खम जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला बयहाबो माने सोलाबबाय थाया नालाय एसे ओ गावबा गावनि खामानियाव थाबाय थानांगौ जायो जायनि थाखाय ओ जोंनि बे माने बैसागु खुंनाय दिनखौ बा सानखौ खमायनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला बयहाबो स समा थाबाय थाया नालाय ओ सोलाबलायबाय थाया बेखायनो आरो
ओ दा गोदोनि दिनावथ जों आबै आबौमोननिफ्रायसो खोनाबोयोमोन ओ माथोलायनो गोदोनि दिनावहाय ओ गुबुन दाबसे जायगायावहाय मोसाहैयोब्ला लायनो से दानसिमहालागै थाबोनाय होननानै जों खोनायोमोन माथो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां आंथ बेफोरबायदि औ खोनायाखै
औ ओ आंबो इसेबां माने मिथिया नोंथां जे आबै आबौमोना बे फोरनि फारसे ओ एसे एनै खिथायोमोन आरो माने औ औ दा गोदोनि बागै बिसोर खिथानाय बायदिबाथ ओ गोदोहायनो बैसागुनि सिगाङाव मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जे सेजौ से बा सेजौ नि बारा गोखा गोखै मैगं जायो होननाय खोनायोमोन माथो नोंथां
औ जायो जानायालाय दाबो जायो ओ फुंखा होनोना जायखौ बे बे बेफोरबायदिखौबो दा दायो जानाय नु जानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय एसां इदि एक्स एकथा मैगं माने हात हानायखौ एसेबां नुनो मोनला आर ना थेवब्लाबो गामिनि
बेफोर गोमालांसैयानो माथो नोंथां औ
नंगौ नंगौ
गोदोनि दिनावथ गोबां ओ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ बोराइ बुरै ज ज मोसायोमोन माथो ओ दानि दिनाव बेफोरबो गोमालांनो हमबाय माथो
औ नंगौ आरो आथिखालनिया माने मोसानायफोरा ओ सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बिदि ज ज जानानैल' माने मोसानाय जाया आरो ना माने
औ
ओ बोराय बुरै आलादा ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला आलादा बेबायसा ओ आलादा आलादा जानानै मोस मोसानायखौ मोसाथिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना माने सिगांनियाबालाय जमा जायोमोन आरोना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय बयबो ज ज नाथाय आथिखालाव माने ओ सेंग्रा सिख्लाया आलादा आरो बोराय बुरैनि हान्जाया आलादा बिदिखौसो माने नुनो मोनोसै आरोोना दा बुंनो थाङोब्ला बेफोरो नेमखान्थिफोरा एसे गाज्रि आरोना मानो होनोब्ला बैसागुआथ जेनेबा जमा जमा ओ मोनसे फोर्बो नालाय रंजानायनायनि जायनि थाखाय आरो
औ औ औ औ
औ
गोदोनि दिनावथ' गोबां जोंनि बर' हारियाव ओंखामनि आखाइ बेदरनि आलि जौनि फुख्रि बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा दंमोनना नोंथाङा
औ आंबो खोनादों खोनानायलाय नोंथां
औ औ जेराव गोदोनि दिनाव बर' हारिफ्राव बा फुजा बा गारजा फुजा बा गुबुन गुबुन फुजा बा बैसागुआनो जा बे फ्राव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बाहायोमोन आरोना नोंथां
औ
आरो नोंनाया नोंगौबोमोन आरो नोंथां दे गोदो गोदायहाय बैसागुफ्रावबा माबा मोनसे बेफोरबायदि फुजा जा ओ बायदिसिना फुजायानो जा गुबुन गुबुनानो जा बेफोराव बेफोरबायदि जानाय लोंनाया थायोमोन आरो बेफोरखौ खोनादों आरो जेराव गोसो गोसो बायदि जा गोसोबायदि लों बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा दंमोन आरो दानि दिनावथ' बेफोरबायदि गोदोनि बेफोरबायदि बाथ्राफ्रानो गोमालांनो हमबाय माथो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
औ औ दानि दिनावथ' गोबां बा आरजाथावै बैसागु फ्रावबो आखु बाहायनाय बा आरजाथावै रंजानाय आथिखालावथ' गोदोनि बायदि खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरनो गोमालांनो हमजोबबाय माथो
औ
औ बर' हारिनि नेम खान्थि बायदियै गाननाय जोमनाय बायदिसिना बेफोरबो गोमालांसैयानो आथिखालाव
औ
गोदो गोदायहायथ' बर' हारियाव बेफोरबायदि ओ दामनाय देनायजों लोगोसे ओ खुगा मेथाइ बेफोरबायदिथ' गोबां दंमोन जेराव आथिखालनि दिनावथ' बेफोरबायदि खुगा मेथाइफ्रानो गैलिया माथो बयबो ओ दामग्रा देग्रा गुबुन जु बा बिगियानारि आगजु दामग्रा बाहायनानैसो बयबो मोसासै
औ नंगौ नों
दा नोंथांनि बायदिबा आथिखालनि दिनावबो गोदोनि बायदि दे हारिनि बा बर' हारिनि बेफोरबायदि ओ दामग्रा देग्राखौ नोंथांमोननिथिं नुनो मोनो ना मोनला आथिखालाव
ओ नुनो मोननायालाय बिदिनो थानसालिफोराव थांब्ला एसे नुनो मोनो नाथाय बिदि बैसागुफोराव थ' माने ओ जेरावहाय फांसनफोर खुंब्ला माने बे बिगियानारि आगजुखौ बाहायनानैसो खुंनाय जायो आरो एसां बिदि ओ खाम सिफुं जथा बिदि लानानै एसां मोसानायखौ जोङो नुनो मोनला बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोनथिंलाय
अ जोंथिंथ' नोंथाङा आथिखालाव बेफोरखौ इसेबां नुनो मोनलियानो।
औ
फ्रायानो औ गोमालांजोब्बायानो होनजाबाय आरो जोंनिखै नोंथां। ओ गासिबो आथिखालनि दिनावथ' ओ गुबुन गुबुन दामग्रा देग्राजोंसो मोसासै माथो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिदियानो
औ अ नोंथां समाबो जाबाय ओ दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां आङो नोथांनो
दे होमबा ना नोंथां।
औ दे जागोन नोंथां दे अब्ला
औ